नोंथां मा खालामदों दायो?
नै ओरैनो जिरायनासो दंगासिनो।
खबर
औ औ मोजाङानो मोजां मोजाङैनो दङ दासान्दि नोंथांहा माब्रै?
आंबो बेबादिनो मोजाङानो दङ दासान्दिथ'
औ दायो होमबा जों औ दे बुंलाय
जानाय लोंनायनि सोमोन्दै जे सावरायनो साननाय जानाय औ नंगौ जानाय संनायावथ जोङो बेबायदिनो गोबां मोनो जानाय लोंनायाव अनला मेस्था आरो गोबां सानख' हायि दङ बेबादिनो माने बेफोरखौ माबोरै सङो माबोरै जायो नोंथांमोननि ओनसोलथिं बेफोरखौनो एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ औ सावरायजागोन
होमब्ला गिबियावनो मैथा खारैखौ नोंथांमोननिथिं जायोना?
औ जायो जायो
औ बेयोथ' माने फेमास
औ औ बयबो जायो नंगौ
मैथा खारियाव नोंथांमोननिथिं माबादि जायो माने गुबुनाथ' खारदै जायो आरो खारदै होआलासे गोखै जायो
औ
नोंथाङा माने प्र'सेसखौ बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन जोंनिथिं औ जोंनिथिं मैथा होनोबा जोङो मैथायाबोथ' गोबां जादनि मोननै मोनथाम जादनि दं नालाय मैथा गोखै मैथा गोखा मैथा बांगाल जायखौ मैथा मैथा गोखाबो होनो जायगा जायगा ओमफ्राय मैथा बांगालबो होनो बेबायदिनो जोङो मैथा गोखैखौ जोङो बां मालाबा समाव जोङो नाजों थोंजोङै ओ ना होना जेबो खारै होआलासिनो जोङो थाव होनानै बा नाजों ओ रुदब जायखौ रुदबनानै जानाय होनो रुदबनानैबो जायो ओमफ्राय आरो मालाबा मालाबा मालाबा जोङो खायसे खायफा जों बांद्राय गोखै ओ जानायनि थाखाय जोङो खारै एसे होनानै गोखैखौ खमायनानै जोङो बेखौ ओंख्रि संनानै जायो। थिग थिग बेबायदिनो ओमफ्राय बै मैथा बांगाल एबा मैथा मैथा गोखाखौ जोङो बेबायदिनो ओ थों जेबो खारै खारदै होआलासिनो ना थोंजों बायदिसिना ना बेदर बायदिफोरजोंबो संनानै जायो बा गावखौ गाव गोजाबो संनानै जायो ओमफ्राय मालाबा समाव जोङो बांद्राय ओ गोखा जायो नालाय गोखाखौ जानो बायोब्ला जों खारै खारदै होनानै गोखाखौ एसे खारदै होयोब्ला गोखाया खमायो नालाय बेनिखायनो जों खारदै होनानैबो बेखौ जों जायो नोंथांमोनथिंबो बेबायदिनो जायो नामा
नंगौ नोंथां माने जोंनि इथिंथ' बेबायादि गोखा मोननो थाङा बेबादिनो माने मैथाखौ मोननो हायो आरो गोजा गोजा रोखोमनि दङ दङना बे मैथाखौ मोनो जोंनिथिं माने बेबादि सिमपोल सिमपोल जायो आरो जेनेबा
औ औ हेल' खोनादोंना नोंथांनिखौ खोनायाखै हेलौ नोंथांनि माथोखौ खोनायाखै